नोंथां औ नोंथां
नोंथाङा दसेजों ओ नोंथाङा दसेसम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ आं दा माने गोदोनि मुगा आरो दानि मुगानि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो ना
सवराय जागोन नोंथां।
ओ अ माने गोदोनि आरो दानि मुगा होननानै बुङोब्ला गोबां फारागथिखौ जों मोननो हायो माने गोदो सोलोंथाइनि सायाव बारा गोसो होआमोन नाथाय आथिखालावहाय बांसिनै सोलोंथाइखौ बैसो होनायखौ नुनो मोनसै। आरो गोदो जेनेबा बांसिन सुबुंफोरानो मावनानै दांनानै बा आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालावहाय जोङो बांसिनै सरखारि साख्रि एबा बेफार फालांगि बा गोजौ थाखोनि बिजनेस खालामनानै जानायखौ बांसिनै नुनो मोनो सै आरो बेनि अनगायैबो जेरै जोङो ओ गोदोनि मुगायावहाय बांसिनै जोङो सुबुंफोरखौ माने खौसेयै थानाय बा खौसेयै बयजोंबो माने गोरोबलायनानै थानायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालावहाय बेफोरबायाददि खौसे थालायनाय बा अनलायलायनाया एसे खम जाबोदों होननानै जों बुंनो हायो आरो गोदोनि समाव जोङो जेनेबा गारि-मथरफोरखौ बांद्राय नुनो मोनामोन बांद्राय नुनो मोनामोन माने जों बांसिन बिनो सिगां समाव नुखायामोन होननानै बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो समाव जोङो बिदिनो मोसौ गारि गराइ गारि बेफोरबायदिनो जेनेबा थेला, गारि बेफोरखौसो जों बांसिनै बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन माने बेफोरजोंनो मा बुस्थु नांगौ एबा नांगौ नाङा बा बिदिनो माबा मोनसे आबाद मावनायाव गोनां जानाय आइजें-आयला आबाद बेफोरबायदि माने आरो जेनेबा आबादफोरखौ बोखांनाय लाबोनाय बेफोरबायदिखौ जोङो माने बेफोरजोंनो नुनो मोनोमोन आरो बायना ना गारि मथरखौ ओरैबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनसे माने ससे लामा दावबायोब्लाबो गारि-मथर जाया गैयाब्लानो जाया होननाय बायदि जाबाय आरोना। आरो बाजाराव थांनाय मैगं मा लायनाय बेबायदिनो जेनेबा स्कुल फरायसालियाव थांनाय बेफोरबायदियावबो जों गारि-मथर बाहायनायखौ नुनो मोनसै। आरो बेनि अनगायैबो गोदोनि गोदोनि मुगायाव जोङो बांसिनहै जेनेबा गामियाव ज' ज' बिदिनो दोरोङारि माखासे गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो हाबा हुखाफोराव ज' ज' ओंखारलायनाय बयबो गोरोबलायनानै खौसे मावलायनाय बेफोरबायदिखौ जों गोदोनि मुगायाव नुनो मोनो आरोना नाथाय आथिखालावहाय जोङो बेफोरबादिखौ नुनो मोनला माने आथिखालावहाय जों एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनसै हाबा खेराइयाव थाङोब्लाबो जों एसेबां मानि माने ज' ज' एबा खौसे थांलायनाय बायदि खौसे गोरोबलायनायखौ एसे खम नुनो मोनो। आरोना मानो होननानै बुङोब्ला दानि जुगाव मानसिफोरा गावबा गाव खामानि याव बिबेस्त' जानानै थायो जायनि जाउनाव माने समखौ इसेग्राब मानि माने हगारनो एबा सम होनो हानाया गोब्राब जाबाय बिनिखायनो जाखिनि दसे सम मोनो बेफोरावनो थांनाय-फैनाय बेफोरबायदि खामानिखौ माने आजिखालि माने आथिखालनि जुगाव मावनायखौ जों नुनो मोनसै। गोदोनि मुगायाव आरोबाव जों मोननो हायो जे बिदिनो बिबौ-फिसौ माने सिथ्लायाव बिदिनो अखाफोर दानसोनां हराव माने सल'बाथा खिनथानाय बिबैफोरा सल'बाथा खिनथानाय बेफोरबायदि माने जोङो सावगारिखौ गोदोनि मुगायाव नुनो मोनो नाथाय आथिखालावहाय बेफोरबायदि सावगारिखौ जों नुनो मोनलिया मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव न'खराव बिबै-बिबौ थानाय बेफोरबायदिखौनो जों बांद्राय नुनो मोनला गासिबो गावबाागाव जाजोबबाय बेबायदियाव नोगोर-सोहोर थांबाय बा नोगोर सोहोरावहाय माबा मोनसे साख्रि बा खामानिनि थाखाय थाहैबाय बेफोरबायदियाव माने फिसा-फिसौफोरा बिबै-बिबौनि जाबायदि खौसे खौसेथि बा अनलायनाय बेफोरखौ एसे मा होनो खमखौ जों नुनो मोनसै आरोना जेरैबायदि सल'बाथा खिन्थानाय जेरैबायदि माने बेफोरबायदि सल'बाथा खिन्थानायनि गेजेरजों माबायदि बोसोन होनो नागिरनाय माबायदि सुबुं जायोब्ला, माबायदि आखल जायोब्ला‌ माबायदि फिथाइ मोनो माने बेफोरबायदि खौ जोङो गोदोनि मुगानियावहाय नुनो मोनो। आथिखालनियावहाय जों बेफोरबायखौ नुनो मोनला। आथिखालाव बांसिन गथ'फोरखौ मबाइल बायदिफोरजों दोननायखौ जों नुनो मोनसै। आरो आथिखालावहाय माने गेलेनाय बायदिफोरखौबो जोंङो माने मबाइल एबा न'आवनो हारसिङै गेलेहोनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनसै। नाथाय गोदोनि समावहाय गथ'फोरखौ फोथारावहाय थिनहरनाय फोथारावहाय ज' ज' लोगोफोरजों गामिनि लोगोफोरजों गेलेनाय खारदिंनाय फुटबल बा काबादि बायदि रोखोमनि बाथा गेलेनाय गल गेलेनाय बेफोरबायाददिखौ जों नुनो मोनो। नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय ज' ज' हाल जांख्रा जानाय बा फुजाफोर जानाय बेफोरबायदि थासारिखौहाय जोंङो नुनो मोनो नाथाय जों आथिखालावबो नुनो मोनो थेवबो जों आथिखालाव गोबां सोलाय सोल' जानाय खौ नुनो मोनबोदों जेरै गोदो खाम जथा सिफुं लानानै बैसाग गोमागियोमोन नाथाय आथिखालाव बांसिन जायगायावनो बिदिनो गोदान मुगानि बिजि जे बा बक्स बायदिसिना देग लानानैहाय ओंखारनानै बैसागो मागिनायखौ नुनो मोनसै बेबायदिनो जोंङो गोबां ओ बेफोरनि बागै सावरायनो हायो आरोना माने गोदोनि मुगा दानि मुगानि गेजेराव गोबां फारागखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना। बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि भाराखौ गोबां सोलाय सोल' जानाय माने सिगां माबायदिमोन दा माबायदिमोन गोबां माने हा हख्रांनि भारागखौ जों खायसे बिथिंफोराव नुनो मोनदों दा नों थांङा बेफोरनि बागै आरो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां। गोदोनि आरो दानि फारागखौ नायोब्लाथ' जोंहा गोबां फारागखौ नुनो मोनो जेरै गोदोनि जिउ खुंनाय दानि जिउ खुननाय बेफोरबायदिनो जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय संनाय खावनाय मैहुर खालामनाय थांलाय फैलायनि गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि गासै बिथिंङावनो जों सोलायनायखौ नुनो मोनो। हा बादोरायनाय होनना बुंङोब्ला जोंङो गोदो माबायदि थायोमोन होनना बुङोब्ला गोदो गोदाय जोंहा गोदोथाराव न' बां लुनानै थायामोन बिसोरो हाग्राफोराव उथानानैनो गावसोरनि जिउ खुंङोमोन बिसोरो मैहुर खालामना खालामाब्ला जेबो जानो ओमफ्राय मुवा बेसाद मोनजायामोन बिसोरो बेखायनो मैहुर खालामथारनो गोनां जायोमोन बेनिखायनो बिसोरो गोदोनि समाव मैहुर खालामामोन आरो बिसोरो गाननो जोंमनो जेबो द्रेसफोर एबा गस्ला जि जोमफोर'औ गैयामोन जायनि जाहोनाव बिसोरो मैहुर खालामनानै मोननाय बायदि बायला जिब जुनारनि बिगुर दंफांनि बिगुर बायदि बायलाफोरखौनो बिसोरो गाननानै थायोमोन आरो गावसोरनि गोजांनायनिफ्राय रैखा मोनोमोन बेनि अनगायैबो जोंङो
आथिखालाव औ बियो माबायदि सोलायगोन होनना बुंङोबा आथिखालावथ' मावना दांना जानो रोंग्रा जाबाय बेनि अनगायैबो जोङो थानो थाखाय न' बां बायदिसिना लुबाय बेफोरबायदि दिनै जोंहा थांलाय फैलायनि थाखाय एबा हान्था मेलाायनि थाखाय जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय जोङो आइथिंजोंनो थाबाय थाबाय बबेबा मोनसे जायगायाव एबा बबेबा मोनसे थावनियाव थाङोमोन आरो बायदि बायना जेरै साइकेल मोसौ गारि गराइ गारि बायदि बायदिफोरजों जोङो गोदोनि समाव हान्थियोमोन नाथाय आथिखालाव हान्थिनायनि बिथिङाव नायोबा जोङो गारि मथर बाइक बेफोरखौ मोननो हायो बेनि अनगायैबो बेनोसै जानस्रि जानस्रि जायगायाव थांनोबा जोङो बिरखं जाहाज बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो रेलगारि बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां बिथिङाव सोलायनायखौ मोननो हायो जेरै जानाय लोंनाय बिथिङावबो जोङो बुंनो हायो जे गोदोनि समाव जोङो मैहुर खालामनानै गोथां गोब्राम जायोमोन मोनसे समाव बिसोरो सावना जानो रोंदों आरो बिदिनो लासै लासै लासै गावसोरनि साननाय हनायफोरखौ एसे गोख्रों खालामनानै बिसोरो बेसे समाव सावना जादों बिदिनो रुना जादों बेफोरबायदिनो आथिखालाव लासै ओ बबेबा समाव ओ एवनानै जाद दों बबेबा सेना समाव ओंख्रि बिदै होनानै जादों बेफोरबायदिनो जोङो जानाय लोंनायनि बेलायाव गोबां सोलायनायखौ मोनबोदों दा बेफोरबायदिनो जोङो जानाय लोंनाय बिथिङावबो गोबां सोलायनायखौ मोननो हायो बिदिनो मावनाय दांनाय बिथिङाव नायोब्ला जोंहा गोदोनि समाव आ माइ बायदिसिना गायनो थाखाय जोङो मोसौजों हालेवोमोन एबा खदालफोरजों जावग्लिनानै आबादफोरखौ मावोमोन नाथाय आथिखाल जुगाव जोङो बेफोरखौ मावनो थाखाय ओ आथिखाल मुगानि जा बिगियान मुगाजों दिहुन जानाय ओ मेचिन एबा ट्रेक्टर आरो बायदि बायना मेचिनफोरखौ बाहायनानै जोङो आथिखालाव आबाद फोथारखो हालेएवो आ रो गोयै फोरा बिदिनो गोबाव समनि जोङो सान जों मोसौ नांगौमोन आथिखालाव सम माखो मा होनो सेब जाबाय आं दा ओनसोलनि थांना आथिखालावबो आबाद मावनानै जागासिनो थेवबो बेनि अनगायैबो जोङो बर'फ्रा आथिखालाव खायसे खायसे ओ गभमेन्टनि साख्रि आरो खायसेया बिजनेस बायदि बायदि मावनानै आथिखालाव जागासिनो दं। दा बुंनो थाङोब्ला बर'फ्राबो आथिखालाव गोबां सोलायनाय फैबाय बिदिनो गाननाय जोमनाय बिथिङावबो नायोबा जोंहा गोदोनि समाव गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ बर' आइजोफोरा गावसोरनो दानानै गानोमोन नाथाय आथिखालाव बिसोरो बेफोरबायदि दानानै गानलिया बबेबा मोनसे रेडिमेड एबा कम्पानिनिफ्राय मोननाय जा दख'ना गोसो बायनानै आथिखालनि आइजो माहारिफोरा गाननायखौ नुनो मोनसै आरो बेनि अनगायैबो आथिखालाव हौवासाफोराबो गामसा फोरखौ एसे गानबांलिया बबेबा दाबसे गोजान जायगायाव थांनोब्ला आथिखालाव बांसिनानो लंपेेन गस्ला बेफोरखौ गाननानै थाङो। नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनांगौब्लाबो ओ गामसाफोरखौनो एसे गोदान साफागोन गाननानै थाङोमोन नाथाय आथिखालाव गामसाखौ गाननानै थांलिया। नाथाय गामसाखौ गानना थांलिया होनबाबो जोंहा मिस्टेक जागोन मानोना आथिखालावबो जोङो बर'फ्रा गामसाखौ गोबां फोरबो फोरावनो गाननानै ओ आथिखालावबो गोबां रंजा बाजा खालामो नाथाय बर'बो मोनसे दाबसे जायगायाव सोरखौबा लोगो हमनांगौबासो जोङो लंपेन्ट बायदिफोरखौ गाननानै लोगो हमहैयो। दा बेफोरबायदिनो जोंहा दानि आरो गोदोनि गेजेराव गोबां फारागखौ मोननो हायो। दा जोंहा समाबो जाना फैबाय बेनिखायनो जोङो दिनै सावरायनो लानाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां।
औ